हेल' हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनाबायना
औ खोनादों
औ जों दा बर'आव सावरायनाय थुनलाइ बिनि बे आयदानि सायाव सावरायलांनोसै
औ बर'
औ
दे सवराय जागोन
बर' थुनलाइयाव आथिखाल खन्थाइ आरो सल'आय सावरायनाय थुनलाइया जोबोद गेसें जानानै दङ ओरैबायदि गेसें दि लाथिख' होननानै बुंजायो
औ
ज दा नंखायद्रायबो नङा जिदायन जौ दायन जि ब्रै मायथाइयाव खारनाय सिदनि एन्डेलनि खुगा मेथाइ सल'बाथा गैया ओ बेफोरखौ बर' थुनलाइनि जोनोम होननानै लायोब्ला एबा जिगुजौ नैजिसेनिफ्राय जिगुजौ ब्रैजिसिम बिबार मुगाखौनो बर' थुनलाइनि रेनेसा मुगा होननानै लायोब्लाबो बे गोलाव समनि गेजेराव सावरायनाय थुनलायनि बाथ्राखौ रोंजायो थुनलाइ गुब गुबुन गुबुन आयदाया जेरै खन्थाइ रायथाइ सल' बेफोरखौ सोरजिनायानो सोमोनांथावथाव गेसेंथारमोन जिदाइनजौ दाइनजिब्रैनिफ्राय जिगुजौ नैजि मायथाइ बे गोलाव थामजिद' बोसोरनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनायानो गैया। अदेबानि एसे गोजोनथाव बाथ्रा दि बिबार मुगानि गेजेराव ओंखारनाय गुबुन गुबुन आयदानिख्रुइ गुबुन रावारि थुनलाइ जानाय बादि बर' रावआवबो खन्थाइनि अनजिमायानो बांसिन आरो माखासे खन्थाइगिरिनि खन्थाइफोरा गुबुन रावारि गोजौ थाखोनि खन्थाइफोरजों समानै रुजु जाथावामोन। बेफोरनि गेजेराव इसान मुसाहारिनि गुबै रमान्टिक खन्थाइ रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि रमान्टिक मिस्टिक खन्थाइफोर माखासेखौ मख'नो हायो। बिसोरनि अनगायैबो बिबार मु जुगायाव गोबां खन्थाइगिरि जेसेबां खन्थाइ सोरजिदों। बेफोरनि बांसिनानो हारि जांख्रि होनाय एबा बरनादु आखुनि खन्थाइमोन।
औ
कालि कुमार लाहारिनि माखासे रमान्टिक आरो फेस्ला खन्थाइफोरखौ बांसिन थुनलाइ सोरजिनायाव बांसिन खाबु दंमोन। नाथाय बै मुगानि रावबो लिरगिरि या बिनि फारसे गोसो होआखिसै। बै समाव बिबार जन्थ'खा हाथर आ खि हाला लाइसिफोराव आनन्दराम मुसाहारि। रुपनाथ ब्रह्म प्रमद चन्द्र ब्रह्ममोन बादि माखासे रायथाइगिरि ओंखारदोंमोनब्लाबो बिथांमोननि रायथाइखौ गुबै सावरायनाय थुनलाइ फारि याव फसंजाथावाखैमोन। बिसोरनि रायथाइ आयदानि आयदायाबो गुसेब आरो गोरलै। बिसोरखौ थुनलाइ सावरायनायनि जेथोगोनां आयदायाव आखाइ होनाय एबा गोथौ सानस्रिखौ बिजिरनाय हाबायाव गोसो होनाय नुनो मोनाखैमोन।
औ नंगौ ओ जायफोर बाथ्राफोरखौ मख'दों। बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जायफोर जोंनि थुनलाइगिरि बिथांमोन
बिथांमोन सल' जों गोरोन्थि होननानै सानोब्ला बे गोरोन्थि जागोन होननानै आंबो सानो।
औ
मानोना बे आवथायाव आखाइ होनो बै समनि लिरगिरिफोरा माखासे आख' बाख' बा माखासे माने जेंना जेंथाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन।
औ
बैफोर जेंना एबा जेंना एबा हेंथाफोरा जाबाय माखासे मानि जेंनाफोर दङ। ओ नोफोरनि गेजेराव गिबि जेंनाखौ होननानै बुङोब्ला बै समाव जे गोरलै आरो गेसें थुनलाइ सोरजिनायनि जाहोनाव बेफोरनि सायाव स फरायनो हानायनि गुवार आवथा आरो खाबुलनि आंखाल दंमोन। बिदिन्थि महरै जे नुनो मोननाय जायो जाय राव थुनलाइया जेसेबां जौगानाय आरो गोसारनाय बेनि सावरायनाय थुनलाइखौ एसेबां गोथौ गुवार आरो थोनि जेरै इंराजि बांला अस'मिया बायदि बायदि बे मोनसे जाहोननि थाखायनो ओ जोंनिनो द सौसे खासिया थुनलाइ मनिपुरि थुनलाइ गारौ थुनलाइयावबो बे आंखालखौल' नुनो मोन्दोंमोन
औ
गुबुन हेंथाफोरा जादों। थुनलाइनि गुबुन आयदानिख्रुइ सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनाय हाबाया ओरैनो गोब्राबखा। जों बुंनो हायो थारैनो। बेथ' थुनलाइनि गुबुन आयदानिरु सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनाय हाबा होनोब बा एसेब्लाबो जोङो गोब्राब होननानै बुंनो हायो। ओ हाबाखौ मावनोब्ला लिरगिरि जाब्लाल' जाया बिनि थाखाय नांगौ गोबां आरो गोथौ गियाननि लोगो लोगो उदां गोसो सानस्रि बिजिरनो हानायनि गोहो आरो लोगोसे गावनि मता मद फोरमायनो हानायनि गोहो थानांगोन आरो आर्ट राव आदब स्टाइल खबाम गहेना बायदि थुनलाइनि जि दालाय आयदाफोरनि गियान ओ नैबेफोरबो सासे लोगोनि ओ बिथांनाव थानो नांगोन जाय समाव जे मुलुगनि गुबुन रावारि ओ थुनलाइयाव बायदिसिना गोदान गोदान सोलिगासिनो दङ बे आन्जाद समाव ओ बिबार मुगानि लिरगिरिफोरा ओ थुनलाइनि रोखोमारि आयदा आयदासा खोब्रानाय गुवार फोथाराव आगानल' होजेनदोंमोन होननानै जोङो बुंनो हायो जायनि जाहोनाव बिसोर थुनलाइनि गुदुं फोथाराव हाबनो खाबु आरो गोहोखौ ओ जोबोद खम बिबांनि मोननो हादोंमोन ओ बेनि अनगायैबो जि गुबुन जेंना बेयो जादों बिबार एबा ओ बिबार मुगाखौ मफ'नायनि लोगो लोगोनो बै समनि जे हारि फोसाखांनो हारि फोसाबनो हाबिलास गोनां माखासे जि फरायसाफोरनि दैदेननाय जोनोम मोननाय जि बर' साथ्र समिल'नि आरो आसाम बर' साथ्र सनमिल'नि बि बेबायदि जि बाथ्रायाबो ओ गावनो गाव फैफायो होननानै जोङो बुंनो हायो बै समाव जि बर' सनमिल'नि बादि गुबुन गुबुन गौथम दंमोनब्ला बो गुबैयै जि बर' थुनलाइ बर' माहारिया ओ आसामाव बर' साथ्र सनमिलननि दखलावनो दंमोन होनजायो
समनि फाखनाव बायदिसिना जाहोननि थाखाय गावस्रानानै सेरखाय बेरखाय जानाय नैबे जोंनि बर'फोरखौ खौसेयाव लाबोनानै गेदेमा बर' माहारि दाफामफिननायनि थांखिजों लोगोसे बे माहारियाव हाबनानै थानाय जि अगेन आखुफोर नैबे अवगान आखुफोरखौ जे सोलोंथाइनि हेफाजाबै बोस्रांनो नाजानाय नैबे नाजानायाव माखासे माने फरायसाफोरा मुखुब जानो गोनां जादोंमोन बेफोरखौ मोगथाङाव महर होनो एबा गांसे गांनै लाइसिनि गोनांथिखौ मोनदांनानै दिहुनदोंमोन
ओ बेबायदिनो आ गुबुन जेंना होननानै बुंबावोब्ला जि हारि फोसाबनो गोसो मोदोम होथाबनानै हाखुर जानाय जि फरायसा लिरगिरिफोर
बै समनि ओ बिथांमोना गावसोरनि गौथुमारि हाबायाव नांथाबनानै थानो गोनां जानायलाय ओ थुनलाइनि सार'नायाव गोसो होनो समखौनो मोनाखैमोन मानो होननानै बुं ब्ला जि फरायसा बिथांमोन फरायसा बिथांमोना जोंनि जिसु उम बर' सााथ्र सनमिलन नैबे जे गौथुम नैबे गौथुमाव ओ जोबोद ओ मुखुब जानानै थानो गोनां जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे थुनलाइ सोरजिनाय हाबा नैबे थुनलाइ सोरजिनाय हाबायाव ओ ओ सम होनो ओ माखासे मानि ओ खस्थ' मोनदोंमोन होननानै जोङो बुंनांगोन ओ बेबायदिनो जि माखासे मानि जेंना दंबावो ओ नैबेफोरखौ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
खोनादोंना नोंथां
आव
ओ बै मुगायाव गोबां लिरगिरिया नायजाब थुनलाइ सोरजिदोंमोन ओ दिन्थि हिसाबै सतिस चन्द्र बसुमतारी द्वारेन्द्र बसुमतारिखौ गाहाय खालामनानै मदाराम ब्रह्म नबिन ब्रह्म मनिराम इस्लारि बिसोरनि अनगायैबो गोबां मुं लानो हायो
बिसोरो गोबां लिरगिरिफ्रा नायजाब लिरनानै फावथिना दिन्थिनानै मोनसे गुथ थाल लाबोदोंमोन बे गु-गुथाला नैजि जौथाइनि गेजेर बाहागोखौ एसे बाजार-बारजासिम दंमोन नाथाय बेफोर नायजाबा गासै बो फरायसालिनि मोखां नुयैलाय फोसावनायनि खाबु जायाखिसै जायनि जाहोनाव बेफोरनि सायाव सावरायनाय एब बा बिजिरनायनिबो खाबु मोननाय जायाखै थेवबो गोनो गोथो गैयाजासे जों बुंनो हागौदि एन्डेल साहाबनि फसंलांनाय बर' थुनलाइनि बिथाखौ बिबार मुगानि लिरगिरिफोरानो फोगोमदों आरो बिथांनि सायाव आथिखाल जोंनि थुनलाइया गसंनानै दङ बेनि अनगायैबो मोनसे बाथ्राखौ सिमान जानांगोनदि जोङो बिथांमोन सोरजिनाय रायथाइफोरा बै समाव बेसेन दंमोन आथिखालावबो बेनि जोनोमगिरि जारिमिनारि बेसेन दं मानोना थुनलाइया माहारिनि आयना जेब्ला बै समनि माहारि आरो बिनि आबहावानि सावगारिया थुनलाइयाव बेरखांगोन
औ
निखायनो जों बुंनो मोनो बिबाराव जेसेबां रायथाइ ओंखारदों बेफोर गासैनिबो हारि बेरखांनायन लामायाव नुजानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै लिरनाय आरो जायफोरखौ गुबै रायथाइनि सारियाव खोख्लैजाथाव बेफोर गासैबो असमिया रावजों लिरनायमोन दा नोंथां सावरायनांगौआथ' गोबां दंमोन
औ
दा जों जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औव दोनथ'जागोन दे।
औ